औ हेल' हेल' नोंथां हेल हेल' औ। औ आंथ' फ्रियानो दं नोंथां।
अ अ अ। ओमफाय नोंथांआ माने मा खामगासिनो दालाय।
नोंथां दे ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर मिथिनो गोनां
माने आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो लागौमोन आरोना। अ' खोथाया बेनो माने जोंहा माने ओ ओ गेलेनायनि सायाव आरो औ औ ओमफ्राय गेलेनाय बुङोब्ला माने जोंनि गोदोनि गेलेनायफोरनि सायाव आरो। जों गोदो मा मा खेला गेलेयोमोन बेनि सायाव सावरायनो नायदों ओ ओमफ्राय उम उम उम। जों माने गोदोथ' गोबां खेला गेलेयोमोन नोङा होम्बा। उम उम बिदिनो फुटबल काबादि। क्रिकेट भलिबल ओमफ्राय बिदिनो गेलेनाय मानाय आरो ना ओमफ्राय फुटबल होनो बो औ औ औ औ। आं माने गिबियाव फुटबलनि सायाव ओ फोरमायग्रोनोसै आरो ना। औ ओमफाय फुटबल होनोबा जोंहा माने सा जिसे जोन गेलेगिरि थायो आरो। ओमफ्राय बे सा जिसे जोन गेलेगिरिनि गेजेराव ओ किपार थायो साइड डिफेन्स थायो ओरै ओरै ओ राइटनि फ्राय साइड डिफेन्स लेफ्टनिफाय साइड डिफेन्स ओमफाय सासे माबा थागोन ओ मेन डिफेन थागोन। ओमफाय आरो सेकेणड डिफेन्स थाबावगोन सासे ओमफ्रायहाय हफस' सानै गेलेयो ओम ओमफ्रायहाय कर्नालाव सासे ओ-ओ-ओरै सासे ओरै सासे ओमफ्राय स्कराराव सानै ओमफ्राय बिदिनो जो माने जाय टिमा बांसिन गल सोनो हागोन माने बे देरहागोन आरो ओरैनो ओमफाय फुटबलावहाय जोंहा ब्रैजिबा मिनिट होनाय जायो। फास हाबाव ओमफाय सेकेणड हाबाव ब्रैजिबा मिनिट ओमफ्रायहाय जोंहा गासै गुजि मिनिट जायो आरो। ओमफ्रायहाय बावहाय जोंहा माने सोलायनो हायाबाथाय एडुकेसनेल टाइम सोदेरनाय जायो ओमफ्रायहाय बिदिनो गेलेयो आरो
भलिबलनि होनोबा जोंहा भलिबल गेलेगिरियाव सा जिसेजन थायो ओमफ्राय साजिसेनाव बेयाव अ सरि भलिबलाव जोंहा गासै माने सा द'जोन गेलेग्र थायो आरो सा द'जोन ओमफ्रायहाय औ औ बेवहाय लेफटार थागोन काउन्टार थागोन सेन्टार थागोन ओमफ्राय इउनिभार्सेल थागोन ओमफ्राय लेब्र' थागोन ओमफ्राय रिसिभार थागोन ओमफ्राय बियो माने पइन्ट खो आरो बे टाइम बायदि खारा
उम
दावराव नामा हेलौ नोंथां माने नोंथाङा एसे सायद' आव थां एसे साइडआव थांनांगोन नामा नोंथाङा माने
आदसा आदसा आदसा नै आं नै नोंनाव मोनसे खोथा दा लेब्र' होननाय खाय आं नोंनाव मोनसे खोथानोसै ओमफ्राय लेब्र'आ ओसेसखि मायाव खामानि होयो बिनि सायावसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो? हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' नोंथां हेल'
ज
हेल'